औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां। अब्ला जोंङो आरोबाव मोनसे आयदानि सायाव दसे सावरायबावनोसै आरोना नोंथां जिथुनाखि जोंनि दायो आथिखालाव जों ससियेल मेडिया गोबां सालायबाय थायो जों गासिबनिबो आखायाव ससियेल मिडिया माने मबाइल फन सालायो ओ ए आइ नि मुगा दा बि हिसाबै जोंङो माने ससियेल मेडियानि बागैनो एसे रायलायसै मोजां गाज्रि जिथुखि आथिखालाव जों नुबाय थानाय ओ ओ आदसा ससियेल मेडिया बुंङोब्ला जोंङो गिबियावनो माने मोजां खामानि गाज्रि खामानि मोननैबो जों ससियेल मि डियाव नुनो मोनो जितुनाखि जों मोजां खामानिनि बेलायावनो एसे बुंग्रोनोसै। जों मोजां खामानि बुंङोब्ला जों सं सियेल मिडिया जेब्लानिफाय ससियेल मिडिया फैबाय जोंनियाव मबाइल फन फैबाय जों गोदोनि खोथाखौनो बुंनो थांङो जेब्ला माने ससियेल मिडिया गैयामोन अब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोबो जोंनो गोबां प्रब्लेम जायोमोन दाबसे जायगायाव थां नानै दाबसे जायगासिमनि मोनसे रादाबखौ जोंङो मोननो हाया मोन ओ बो गोजानाव थानानै ओ गोजानाव गावनि थानाय सोरबा आंगोखौ जों खबर लानो सानबाबो खबर लानो हाया जायोमोन मबाइल फन गैयिनि समाव दा ससियेल मिडिया जानायनिफ्राय जोंङो बहाबा थाङोब्लाबो बै जायगाखौ जोङो मान ने सिगाङावनो बिजिरग्रोनानै नायनानै मिनथिग्रोनानै जोंङो बै जायगासिम थांनो हायो थिख बेबायदिनो जोंङो बुंनो हायो माने जोंनि जिथु आथिखालनि गथफोर दंङ लाइमोन फोर दंङ आरोबाव बिसोरनि थाखाय गोबां माने मोजांसिन सुबिदा जाबाय ससियेल मिडिया जानायनिफाय जिथुनाखि जों आबै आबौनि समनिफ्राय नायनो थांङोब्ला बिथांमोना लेखा फरा फरायनायनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंनो साननानै थायो जेनेबा बिसोरो जोंनि बायदि ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो जिथुनाखि जोङो हमना ला टिउसनफोर बरडिंफोर थानानै माने टिउसनफोर लानो गोनां जायाखै बरडिंफोर थानानै जोंङो गोजानाव थांनानै माने मालाबा रांखावरिनि दिगदार जायोबाबो माने असुबिदा जायोबाबो जोङो मबाइल फननि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दायो माने न'आव थानानैबो जोंङो ओ सोलोंनानै लानो हायो सोलोंथाइखौ बेल नङा जों गोबां स्किल्सफोर दंङ हमना ला जोंङो माबा मोनसे ओ‌ खामानि मावनाय हमना ला मेकानिकेल खामानि जाबाय बा नोंङो साय खेल मिसट्रिखौनो जाबाय नों खानाय सिननाय बिदिनो नोङो बा सुइमिं नोंङो गेलेना नायनि माबा मोनसे स्पिर्टसनि हमोबा नों क्रिकेट गेलेनायखौनो जाबाय बेदमिन्टन गेलेनायखौ नो जाबाय बा नोङो माबा मोनसे प्रजेक्टनि सायाव खामानि मावदों नोङो मिनथियाखै दा नों बे प्रजेक्टखौ नोङो एक्सप्लर खालामनो गोसोबाबो नोङो बेयाव नायनो हागोन बा नोङो ओ माबा मोनसे बिजाब नायदों माखौबा बुजियाखै दिक्सनारि नायालासिनो जों डायरेक्टनो बेखौ ट्रान्सलेट खालामनानैनो जोङो नायनो हायो ए आइ जोंबो हागोन नोङो गुगोलजोंबो हागोन नों नोंनि माने ओ जिथुनाखि नोंनि माने साननाय हनाय नों बेखौबो नोङो बेयाव ओ एक्सप्लेन खालामनो हानाय नोङो एक्सप्लेन खालामनानै नों गुबुनजों लायरायनो हानाय ट्रान्सलेटरबो थायो आरो नों बबेबा मोनसे रावखौ नों बुजियाखै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि हादरावथ' गोबां गुबुन गुबुन माने ओ हारिफोर थायो नङा होमबा गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफोर थायो। दा नोङो बुंनो थाङोब्ला आसामावनो बुंबाय जोङो आसामाव मोनसेल' भाषा सोलिया नोङो। आसामिस सोलियो बर' सोलियो राभा सोलियो मिसिं सोलियो थिग बेबादिनो गोबां आरोबाव बायदि बायदि माने ओ जाथिनि माने गोबां आरोबाव भा भाषाबो सोलियो जों किसुमान भाषाफोरखो बुजिया नाथाय जोङो ओ मा खालामनो हायो ट्रान्सलेट खालामनानैबो नायनो हायो। थिग बेबायदिनो इंराजि रोङा जों इंराजि खौबो जोङो माने आजिखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माने गोरलैयै सोलोंनो हानाय माने गोबां माने जोंना ससियेल मिडियाव जोंनि ओ ससियेल इनफ्लुयेन्सार ओं खारबाय जोंखौ फोरोंग्रा आरो ओ ओ माने टिउसन टिचार फोरबो गोबां एभेलेबोल जाबाय अनलाइनाव आजिखालि जोङो अनलाइनावनो गासिबो माने ओ अनलाइन बि बिजनेसबो मावनो हायो जोङो अनलाइनाव गोबां बिजनेसनि आइदियाबो लानोहायो जोङो आरो जो दि माने नोङो सोरखोबा माने माबा मोनसे बुस्टुखो फोरोंनो सानो नों ससेल मिदियानिबा हायो अब्लाबो जों फोरोंनो हायो ससियेल मिडियाआव दा बे ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय जायफोर मोजां खामानियाव बाहायदों गोबां देभेलप जागासिनो दङ गोबां गोजौआव थांगासिनो दङ नाथाय बिखो बो जोङो नोजोर बोनानै जोङो बेखोबो बुंनांगोन जे ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय दा जोंनियाव बेसेबां गोहोम गोलैदों गाज्रि गोहोम गोलैदों दा जोंनि जितूनोखि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दङ बा सोरबा ओ देरफुनाय लाइमोनखोनो बुंबाय आङो जेनेबा ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय गाव गावखौ जुदि ओ मोजाङै सिनायग्रोआबा बियो माने मालाबा बावगारो गावखौनो गाव मानसिया बे समाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लाङो आ रो बैफोरखौ माने थाबनो जोङो ओ ससियेल मिडियाआव हगारलाबायनानै थाबनो स्प्रेड जा नानै गावनि मान सनमान हानि जानाय बिमा बिफानि बिदा फंबायनि गामिनि जा खिनि ओ गावनि हारिनि मान सनमान हानि जानायखौबो माने खहा जानायखौ जो ङो नुनो मोनो आरो दा आं सानोमा जों ससियेल मिदियाखौ सालायनांगौ नाथाइ मोजां खामानियाव बाहायनांगौ गोबबां सुबिदा दङ जोंहा ससियेल मिडियाव गोबां मोजां मोजां प्लेटफर्म दङ गोबबां बेफोरबायदि मानसि दङ लेखा फरा रोङाबाबो दिनै स सेल मिदिया सालायनानै ससियेल मिडिया बिजनेस सालायनानै जास ससियेल मिडिया सालायनानै ससियेल मिडिया जों रां खामायनो हायो रां आरजिनो हायो गोबां मानि भिडिअस बानायनानै नै मोजां मोजां मेथाइ खन नानै आरोबाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां फैसा खामायनाय नुयो लोगोसेनो आरोबाव जोङो माने ससियेल मिडियाआव माखासे स्पर्टस पारटेसिपेट खालामनो हायो दानसिं पारटेसिपेट खालामनो हायो सं मेथाइ खननाय फोर जोङो पारटेसिपेट खालामनो हायो थिग बेबायदिनो नङाबाबो बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि हारिखौ बो जोङो माने जोंनि गानायनाय जोमनाय मोसानाय मेथाइ खननाय दनाय देनायजों लोगोसे जोंङो ससियेल मिडियाआव हगारनानै जोंङो मोजां आब्रुथियै जुदि हेगारोबा जों जोंनि हारिखौ आरोबाव मोजांङै रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन जे जोंनि बर' हारियाव बेबायदि डिसिप्लिन दंङ जोंनि मोनसे खि गाननाय जोमनाय मोनसे मोसानाय, मेथाइ खननाय रोजाबनाय जोंनि मोनसे सिनायथि दंङ होननानै जोंङो निस्सय माने जोंनि ओ हारिखौ जोंङो रिप्रेजेन्ट खालाम नो हायो आरो आरोबाव बुंनो थांङोब्ला जोंङो गोबांथार जोङो आथिखालाव जोंङो नुनो मोनदों माबा मोनसे जानो लुुबैदोंब्ला जोंङो जि बुस्थु जानो लुगैदों जोंल थाबनो माने जोंङो मबाइल फनाव जोंङो अनलाइनाव जोंङो अर्दार खालामनानै जानो हायो। आरोबाव माबा मोनसे ड्रेस स'पिं खालामनोबा न'आव थानानै जोंङो ड्रेस स'पिं खालामनो हायो माबा मोनसे बुस्तु जोंङो ओ कनत्रल खालामो बाबो आजि-खालि जोङो माने मबाइ फनजोंनो खालाम नांगौ जायो, माबा मो जे नोंङो हमनाला हिउमेनि खोथाखोनो बुंबाय बा माबा मोनसे मेकानिकेल मेकानि ओ मेकानिकेलनि खोथा बुंबाय जे माबा मोनसे गारि मथरनि आजि-खालि जोंङो म'बाइल फनजों जोंङो अनबर डायगनसिस खालामनो हायो जोंङो गारिफोरखौ बा माबा मोनसे ए आइ नि माने खामानिफोरखौ जोंङो आजि-खालिथ' माने गारियानो जा माबा मोनसे ओ हमनाला मेका-मेकानिकेल नि बुस्थुआनो जा माने सब बुस्थुआनो माने ए आइ नि सायाव ओ सब बुस्थुआ ए आइ जों रिलेटेद आरो जों माने सब बुस्थुखौ जों ए आइ जों कन्ट्रल खालामनो हायो अनबरडग'निसिस जों बेफोरजों नायबिजिरनो हायो किसमान बुस्थुखौ बुजियाबाबो थाबनो जोंङो ए आइ आव नायनानैबो जोंङो बेफोरखौबो माने सोलाय होनो हायो आरो आरो जोंङो हेन्देलबो खालामनो हायो दा जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोंङो माने चस्येल मेरियानि फ्राय गोहोम गोबां बुस्थु सोलोंनानै लानो हायो आरो मोजांबाबो माने जोंङो हानाय मानि मोजां गोसो सोलोंनांगौ गारजि-गारजि खामानिफोरनिफ्राय जोंङो गोजानाव थानो नांगौ आरोना दा ससियेल मिडियावनो जोंङो माला मा स'माव जोंङो मोजां मानसि नंङाबा गारजि बुस्तु फैयो मालाबा स्केम फोर जायो गोबां बुस्तु ससियेल मिडि उन्दैयाव जों नुनानै माने गावखौनो गाव बावगोमालाबानो नांङा, जोंङो हानाय मानि माने गावखौ माने गोसो हमथानानै सब बुस्थुखौ बुजि जोंनो नांगौ आरो फार्सआवनो माने माबा मो से बुस्थु नुयोबाथाय बेखौ जों बांद्राय माबा जानानै नायनो नाङा बा जिखुनु बुस्थुखौ नारभासबो जानो नाङा गिनोबो नाङा बेखौ बुजिग्रोनोनांगौ आरो जिखुनु बुस थुखौ ससियेल मिडियाआव नुनाय बुस्थुफोरखौ जों थाबनो माने ओ माबा खालामनाङा एसे नायग्रोनानै बुजिनानै जोङो बेखो ओ मावोबा मोजां जायो ससियेल मिडियानो ओरैबायदि बुस्थु बुहुत पावारफुल प्लेटफर्म होननानै आं सानो आरो आदसा नोंथां नोंथाङा ससियेल मिडियानि बागै फंनैसो बुङोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां बुंनो हागोन ना।
औ औ जानोबा फुरा वाल्डानो होनजायो
औ
औ जोंनि पुरा वल्डनि जि बुस्थुखो जि बुस्थुखो जोङो थांनानै नुनो मोना जों माने थांनानैसो जोङो जायफोर बुस्थुफोरखौ जों नुयोमोन सिगांनि समफोराव दायो जोङो ससियेल मिडियाफ्राव जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जाबाय। आरो जों ससियेल मिडिया बायदिसिना इदिनो फैसाफोर खामायनोबा जोङो दिनो चेनेलफोर खुलिनानै बिदिनो गाव गावनि कन्टेन्टफोर बानायनानै जोङो गावनि सेनेलखौ मनिटाइस खालामना जोङो बायदिसिना रांफोर थाखाफोर फैसा खामायनो हायो जोङो। बिदिनो ससियेल मेडियाफ्राव बिदिनो गोबां इदिनो मोजांबो खामानियाव खा जायो जोंना बिदिनो बायदिसिना मोजांफोर दङ' खामानि बायदिसिना निउस फ्राय जोङो बायदिसिना गियान सोलोंनाय बायदिसिना बिदिनो खामानि सोलोंनाय खौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो गोबां आरो आरो जोंना बायदिसिना अनलाइन बायदिसिना फ्रड दामाने बांसिन बेफोरो ससियेल मिडियावनो जायो। बायदिसिना रां लुथिनाय बायदिसिना फैसा खावनाय बायदिसिना थगायनाय बांसिन फ्रड खामानिफ्रा माने ससियेल मिडियावनो जायो। सिखावफ्रा बायदि-बायदिसिन बांसिन सिखावफ्रा माने अनलाइनजों दाना बांसिन दिनो जाबाय बिदिनो बायदिसिना थगायनानै माने नोंनि रां बायदिसिनानिखौ माने खावनो बायदिसिना चान्स लायो बायदिफोरखौ माने सोरबाफोर मानथियैफ्रा माने इदिनो लब जालाबायनानै बायदि इदि जालाव गाब्रयो माने बिसिनि फासायनाय खामानिफ्रा माने बिसोर गाब्र'नांगौ गोनां जायो बिनि थाखाय माने गोबां रां रूफानि ओ धोन सम्पथि खहा जायो आरो जोङो गोबां बि दिनो ससियेल मिडियाव गोबां गाज्रि खामानिबो जों नुनो मोननाय जायो। बिदि माने गोबां गासिबबो बुस्थुखौनो माने ससियेल मेडियाव मोननाय जायो माने ससियेल मिडिया बोरैबा सानोबा मोजांबो बोरैबा सानोबा गाज्रिबो इदिनो जोङो मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां इदिनो जोङो बाहायनो रोङाबा आरो मोजां नङा इफोर जों माने बाहायनो रोङाबा जों माने इफोरखौ नायनोबो नाङा आरो जोङो ओ बाहायदावनोबो नाङा आरो जों जायफोर रोङो इफोर माने से साबधानै बाहायखानांगौ माने
जों माने गोरों गोराफ्रा माने मोनथिखायो नालाय इसोरो जेबो जाया। जायफ्रा रोङा बिसोर माने बिसोरनासो माने फ्रब्लेमा फैयो
बांसिनानो इदिनो स्केमफोर जानो चान्स थायो बांसिन थगायनो नागिरो आरो आरो सोरबा जुदि पेक पारसना नों- नों जाफ्लानानैबो नोंनि बायदि दिसिना डाटाफोरखौ खावनोबो हागौ इदिनो एसे अनलाइन-अनलाइन बुस्थुआव बारा फोथाय जाया माने एसे
नितसय नोंथाङा थारैनो जोबोद औ थारैनो नोंथाङा जोबोद माने सैथो खोथ थाफोरखौ बुंदों जों दा बेफोरबायदि माने स्केम जानाय फ्रद जानायनिबो जोङो ससियेल मिडिया सालाय जोबोद गोजानाव थानांगौ आरो ना नोंथां नोंथाङा जोबोद ओ माने थार खोथा बुंदों नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों अब्ला जोङो नोंथां गुबुन मोनसे आयदानि सायाव आरोबाव दसे उनाव रायज्लायनोसै आरो दिनैनि बे रायलायनायखौ माने बे आयदानि बे आयदानि सायाव जों दोन्थ'नाय जासिगोन आरोना नोंथां दे नोंथा